दा नोंथाङा खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों।
अ मा खं औ खोनादों। नोंथाङा माबोरै दं दासान्दै?
मोजाङैनो दं। नोंथाङा?
अ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ'। दा बि दिब्ला नोंथाङा जुदि सम दोङोब्ला दसे जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजायो नोंथां।
अ दा बिदिब्ला जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफायनो जा जोंनि ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आबै आबौ बुनि दिननि फ्रायनो बा समनि फ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै ओ आइजोफोरनि थाखाय लांगा दख'ना आर'नाइ फास्रा आर'नाइ खास्राखौ बुंनो थाङोब्ला ओ आइजो माहारियाबो लायो आरो हौवा माहारियाबो लायो। जोङो नङा होमब्ला नों थां। बेबायदिनो आइजो ओ आइजोफोरनिया जोंनिया गुबै गाननाया जोंनिया लांगा दख'ना। बे लांगा दखना खौ जोङो ओ बर' आइजोफोरा गावनो न'आवनो ओ खुन्दुं थुननानै सोंनानै हिसान दानानै जोङो गावनो गाननो थाखाय दानानै लानाय जायोमोन गोदोनि दिनावहाय। नाथाय दानि दानि दिनावहाय जोङो ओ एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय। गोदोनि दिनावहाय जेरै गावनो खुन्दुं थुननानै ओ सि दानानै गावनि लांगा दख'नाखौ दानानै गाननाय बा फास्रा गाननायखौ नुनो मोनोमोनब्लाबो नाथाय दानि समावहाय बेबायदि जोङो ओ गावनो दानानै गाननायखौ नुनो मोनला।
औ नं
बयहाबो समनि आंखाल नालाय। ओ बेनि थाखायनो गावबा गाव बि दि दानानै गाननो। हालिया। जायनि जाहोनाव ओ दोरोंजों दानाय। बे बे बेफोरबायदि दानाय ओ दानानै फाननाय गुबुननिफ्राय फैनाय दानानै फाननाय लांगा दख'नाखौसो बांसिन गान्नायखौ नुनो मोनो आरो। खि। दा बिब्दिनो गोदोनि दिनाव हौवा मानसिनि बा हौवा माहारिनि गाननो थाखाय गामसा दायोमोन। बे गामसा दानायखौबो गोदोनि दिनाव दायोमोन नाथाय दानि बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावबो गामसाखौ दानानै ओ आइजो माहारिया दानानै हौवा माहारिनो गाननो थाखाय दानायखौ नुनो मोनो। दा बे गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि जोंनि गाननाय जोमनाया न'आव गावनो दाना नानै गानाखैब्लाबो गुबुननिफ्राय बायनानै गानदोंब्लाबो नाथाय बे जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाया दिनैसिमहालागै थांनानै दङ आरोखि। दा बेनि बेनि गेजेरावनो नोंथाङा दा बे गोदोनि गाननाय जोमनाय जोंनि गोदोनिफायनो सोलिबोनाय बर'नि लांगा दख'ना जे जेराव बे लांगा दख'नाखौ ओ गोदो गावनो दानानै गाननाय आरो दानि जुगाव बा दानि समावहाय गाव दानानै गानलिया गुबैफाय बायनानै गानो बेयाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो गोदोनि गावनो न'आवनो दानानै गाननाया साबसिनमोन ना दा गुबुननिखौ गाननाया साबसिन होननानै नोंथाङा सानो
औ नोंथां आंनि बादिब्ला आ गोदायनिफ्रायनो जेनेबा सोलिबोबाय थानाय जोंनि दोरों बै दख'नाफोरखौ
औ औ
दासिमबो खायफा खायफाया दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गोदो बांसिन न'खरावनो दायोमोन। आथिखालाव नाथाय दाला समनि आंखालाव स'बाबो सम होनो हाया बायदिसिना उस नि थाखाय आरो नांगौ बायदि मुवाफोरखौ जों मोना जायनि थाखाय आइजोफोरा दानानै लालिया बेनिखायनो आरो दानाय यो दख'नाखौ दाब्ला थ' गिबिनिफ्राय जोबजासिम गोबां सम नांगौ ओ दानसे खायफानियाथ' दान्नै बेफोरबायदि नांगौ जायो।
औ समनि लोगोआव जाहैसिगोन जायहा बांसिन सम होनो हायो।
खुन्दुं लुनानै बेखौ थुननानै बेनिफ्राय बेखौ ओम फोराननानै बेफोरबायदि खालामनायावनो गोबाव जायो आरो माब्लाबा बोथोर सम बेफोर मिलायाना बेनिखायनो दानिया गुबुन गुबुनफोरा गोनोखो जों गोबां दिहुन्दों जायखौ जों आइजो माहारिफोरा बायनानै लानानै लाबोयो आरो बेखौ गानो जाहाथे गावनि समनि ओ खाबु खौ नायनानै गाननायजखौ जों नुनो मोन्दो फारसेथिंब्ला जोंनि थाखाय मोजां जादों मानो होनोब्ला जायफोरा सम गैया बेफोरनि थाखाय बेफोरबायदि गोनोखोनिफ्राय दिहुननाय एबा मेचिननिफ्राय दिहुननाय बेखौ गाननाया फारसेनथिंफ्राय मोजां जादों नाथाय गुबुन फारसेथिं नायब्ला बैफोर बायनाय मुवाफ फोरा जोंनो जाबायदि ओ गोसोबायदि आखाइजों दानाय बायदि जाया। गावनि आखाइजों दानाया गोबां बोसोरसिम जोरो आरो गाननान नै ज जोबोर मोजां आरो मोजां मोजां गावनो ज जाबायदि कालार नांगौ बेफोरखौ बाहायनाय जायो। नाथाय गुबुननि बेफ फोरबायदि दानायखौ जोङो नांगौ बायदि मोना आर' ना। गोदो जोंनि गेजेर राव ओ बेफोरबायदिनो आइजोफोरा दाबोनाय एबा ओ दासिम दाबोबाय थानाय बै दानाय लुनायाव बाहायनाय गोबां आगजुफोर दङ नङा होमबा? नोंथां नोंथाङा बेनि सो एसे फोरमायनानै होदो। मा मा आगजुफोरखौ जों बाह हायो आरो दासिम बाहायबो बाय दङ।
बे सि दानायाव बाहायनाय आइजें आयलाफोरखौ होनदोंना नोंथाङा?
औ नों औ नंगौ नोंथां।
दा बे जों सि दानायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय जा आइजें आयला ओ गोदोनि दिनावबो ज जेरै सि दानानैम ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा सि दानानै गानोमोन। नाथाय ओ दानि समावहाय गोदो समाव जेरैबायदि गासिबो न'खर न'खर सि दायोमोन नाथाय दानि समावहाय बेबायदि न'खर न'खर सिदानायखौ नुबांला। थेवब्लाबो ओ साफा सानै जा न'ख न'खराव दायो। बे दायोब्लाबो ओ गोदोनि समाव सि दानायाव जा आइजें आइलाखौ बाहायोमोन दानि समाव बो बे आइजें आइलाखौनो बाहायनाय जों नुनो मोनो। जेरैबायदि जोङो ओ सि दाग्रा जायगाखौ जों जेरै हिसानसालि होन्नानै बुङो नङा होनबा नों थां दा बे सि दानाय हिसानसालिखौ बानायनो थाखाय जोंङो गिबियावनो मा खालामग्रोयो जोङो साल खुन्था गायग्रोयो। थंब्रै बे सालखुन्थाखौ जोङो ओ बांसिन बै ओ उवानिफ्रायबो बानायनाय जायो। आरो जोङो औवानिख्रुइ बांसिन जोरसिननो थाखाय जोङो माखौ बे गय दंफां गय दंफां जेराव गय दंफाङा फिथाइ थाइलिया आरो गय दंफाङा जेनेबा थैलांनाय बेबायदि गय दंफांखौ जोङो ओ दाननानै साल खुन्था बानायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय। बा दानि दिनावबो बानायो दा बे ओ साल खुन्थायाइा जोंना थंब्रैनि ओ आगोलनि थंनैया जोंना ओ खर'आव एसे हाला हाला जायो आरोखि आरो बे उननि थंनैयाहाय मा जायो जोंना उदैया फलंनाय जायो बा सफ्लंनाय जायो जोंना थनैया। थंब्रै नालाय दा बेयाव जोङो ओ सालखौ सोयो गान्दि साल बे बेफोरखौ जोङो होनानै हिसानसालि बानायनाय जायो दा मुस्राखौ बाहायो आरो खुन्दुं थुननो थाखाय जोङो सोरखि आरो जेन्थेर खौ बाहायनाय जायो ओ बा बे बेनि उनाव गनसा गन बेफोर आरो बबिन दा बेफोर आइजें आयलाखौनो लानानै जोङो सि दानाय सि दायोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय जेरै बाहायो। दानि समावबो बेबायदिखौनो बाहायनाय जायो। बायदि रोखोमनि ओ आगर एरनानै लांगा दख'ना फास्रा बायदिफोरखौ दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। बर' आइजोफोरखौ आरो गोदोनि ओ गोदोनि दिनाव हाय ओ बर' सुबुंफोरा बांसिन मिथिंगायावनो थानानै सोनारनाय नङामोन होनब्ला? दा बे मिथिंगायाव थानानै सोनारनायखायनो ओ गोदोनि दिनावहाय बर' आइजोफोरा ओ गावनि गाननाय जोमनाय लांगा दख दख'ना फास्रा बेफोराव मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय। जेरैबायदि ओ दंफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइ ओ बिफां बिलाइ बायदिसिनानि खौ गाबखौ जोङो दिहु हुननानै बा बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ देग्लिनानै गाब फोननो जोङो खुन्दुङावहाय खुन्दुङाव गाब फोननानै जोङो आरो फिथाइफोरनि गाबखौ फोननानै जोङो बायदिसिना रं बिरंनि जोङो गाब खालामनानै जोङो सिखौ दानानै गाननाय जायोमोन नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बायदिसि सिना आगर एरनायाव जोङो मिथिंगायावनो नुनाय जेरै दंफां लाइफां बा हाजोनि नुथाय दाउ बिरलांनाय नुयोब्लाबो बै दाउ बिरलांनायखौनो बर' आइजोफोरा मा खालामोमोन गावनि गाननाय जोमनायाव आगर एरखाङोमोन। दा बै मिथिंगायावनि नुथायाइफोरखौ लानानैनो आगर एरोमोन दा बेफोरनि आगरफोरनि गेजेराव नोंथाङा मोननैसो गोदोनि आगर फोरनि मुंनि मुंखौ नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन नामा? मा मा मुंनि आगर दङ?
औ हागोन नोंथां। आइजोफोरा गावनि गाननाय जोमनायाव गावनो आगर आगर एरनानै लानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। आरो दासिमबो एरबोगास सिनो दङ। बेफोर आगरफोरनि गेजेराव जेरै जोङो दिंखिया बिबार थाइागिर बिबार ओमफाय बोग्रि बिबार ओं गरखा गंब्रै हाजो आगर दाउथु मेगन फारौ मेगन आरो बाय यदि बायदि आगरफोरखौ जाखौ नुदों बेखौनो एरनानै लायोमोन ओ मिथिंगानिफ्राय जाब बायदि ओ समायना रमायना माबा मोनसे नुदोंब्ला बेखौनो गावनि गियाव एरखांनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दासिमबो ए-एरखांगासिनो बिनो दङ नाथाय आथिखालाव बांसिन ओ गोनोखोआव बिदि आखाइजों एरनायखौ जों नुनो मोनला गोनोखोजों बायदिसिना ओ आगरखौ एरनाय नुनो मोनो गोदो नाथा आइजो फोरा बिदि आगरखौ आखायजों एरनायाव गोबां समबो लायोमोन नालाय बेनिखायनो आथिखालाव बेफोरखौ थाबैनो जानाय बायदि ओ गावनि नांगौ समखौ फोर जाहाथे बाहायगारा बेनिखायनो बैफोर मेसिनजों बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोननाय जादों
औ नोंथां दा गोदोनि आरो दानि सि दानायनि आरो ओ जों जा जिखिनि सावरायबाय दा बे सावरायनायनि गेजेरजों जों आं बुंनो सान्दोंदि गोदोबो जेरै बर' आइजोफोरा लांगा दख'ना गानो नाथाय दानि समावबो लांगा दख'ना गाननानै ओ बर'नि सिनायथिखौ लाखिगासिनो। नो गोदोनि समजों दानि सम समजों थासारिफोरा जुदि ओ सोलायदोंब्लाबो समा सोलायदोंब्लाबो नाथाय बर' आइजोफोरा गोदोनि गोदोनि गाननाय जोमनाय लांगा दख'नाखौ गाननानै बर'नि सिनायथिखौ लाखिदोंमोनब्लाबो दिनैनि समनि आइजोफोराबो बे लांगा दख'ना फास्रा आर'नाइ बायदिसिनाखौ लानानै बर'नि हारिमुनि हारिमुनि सिनायथिखौ लाखिनायखौ आं नुबोगासिनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जोंनिया रायलायनाया
बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय गो औ नोंथां बेखिनियावनो दोनथ' थोनोसैना दिनैनिखो
औ औ